खोनादों खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा कल हरायनायनि जाहोन ना मामोन?
नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो फन हरदोंमोन आरो ओरैनो जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय माखासे ओंख्रिफोरखौ बोरै संनो मायो बेफोरनि सायावसो सावरायनो होनना फन हरदोंमोन आङो। सावरायजागोना नोंथां?
सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ अब्ला नोंथाङा आंनो मोननैसो ओरैनो बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा आरो बेफोरखौ माबोरै सङो?
औ औ हागोन हागोन नोंथां।
दे अब्ला खोन्था लांनाय
औ ओ बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माखासे सिनायजानाय बा जि आइ टेक मोननायबो जाबाय जोंहा ओंख्रिया जेरै नारजि नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोंहा दङ बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोबा बिदिनो अनला सबाय नाफाम बार मोगथा बेफोर आरोना नोंथां दा गिबियाव आङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ नोंथांनो फोरमायनानै होग्रोनोसै। दा जोंहा अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंहा गिबियाव हायो अन नांगौ। बे अनखौ जोङो माबेनिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला जोंहा बे अनखौ बानायनो थाखाय जोंहा माइरंनिफ्राय मोननाय जायो दा जोङो बे माइरंखौ माखौ जायो बेखौ मानि आन्दायनो नाङा आरो ना मानो होनोब्ला जों गासिबो रोखोमनि माइरंखौनो जोंङो अनला जानो हायो आरो ना। आं बिदिनो माइब्रानि अनगायै जोङो गासिबो माइरंखौनो जोङो अनला जानो हायो। दा जोंहा बेखौ अनला जानो थाखाय जोङो माइरंखौहाय गिबियावहाय देनानै लाग्रोनांगौ बा अन बानायनानै लाग्रोनांगौ बेखौ जोङो बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावहाय मा खालामनांगोन जोङो गोदोनि दिनावथ' जोंहा उवालआव दैेनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोङो गोदान मुगाजों खारफानानै बिदिनो ग्रेन्डार मेसिन होननाय बै कारेन्टनि मेसिन जोंहाय जोङो देनानै लानायखौ नुयो। दा बेनि उनावहाय जोङो बे अन गुन्दै दैखांनानै लानायखौ जोङो बिदिनो ओ उवालनिफ्राय एरख'नानै मोनसे मोजां जायगा बिदिनो ओ खा खादा बा गामलाफ्राव जों लागोन। दा बेनि उनावहाय जोङो बे अनलाखौ माजों जान' होनना बेखौ ओ थियारि खालामनानै लानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमै जानो हायो। आ जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों अमाजों अनलाजों मेवाइजों अनलाजों एम्फौजों आरो सोरबा सोरबा ओरैनो अनला एंखुर होननायबो जायो आरो ना नोंथां? दा बेनि थाखाय जोङो माजों जागोन नोंथाङा थियारि खालामनानै लाग्रोनाया मोजां। दा गिबियाव आङो अनलाजों दाउजों संनायखौ ओ खोन्थाग्रोनोसै। दा जोङो अनलाजों दाउजों जानो थाखाय जोङो ओ अनखौथ' जोंहा देनानै लाखाबाय बिनि उनावहाय जोङो दाउखौ जोङो मोजाङै ओ सं संख्रि बानलु थाव हाल्दै जिरा मस्ला मा मा होनांगौ दङ बेखौ जों होनानै फाय जोङो एवनानै लाग्रोगोन आरोना। जेब्लासिम बे बेदराहाय जोंना मा होनो राफोद बिदिनो मोनहांजाजासे जोङो बे एवनानै लाग्रोगोन आरोना दा बिनि उनावहाय जोङो ओ एवनानै लाखांनानै जोङो दै फुदुंगोन आरो ना मोनसे सारायावहाय। जायनाखि जोङो अनलाखौ संगोन बेवहाय जोङो दैखौ फुदुंनानै लाग्रोगोन। जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जोङो बै अन गुन्दैखौहाय फ्रि फ्रि सारना होगोन आरो ना। आरो सारना होआबा जोंहा मा खालामगोन बे अन गुन्दैखौहाय दैजों ग- गलायनानैहाय जोङो बे दैयाव लुनानै दै गोदौनायाव लुना होनाय जागोन आरो ना बिदि मानो खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोंहा बे अनखौहाय जानला मोनला लखबना होयोब्ला जोंहा अनलायाव फिसर थानायनि ओ मा होनो ओ सानसा थायो आरोना नोंथां आरो बे फिथरा थायोब्ला जोंहा अनलायावहाय अनलाया मोजाङै माने गेब्लेयाबा गोद दौआ आरो नोंथां आरो बेनि गोथावा मोजांङै जाया दा बेनि थाखायनो जोङो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो ना ओ बिदिनो फ्रि फ्रि सारना होनांगौ आरो नङाब्ला दैजों गलायना लुना होनांगौ आरो ना दा बिनि उनावहाय जेब्ला जों ओ मोजाङै गोदौखाङो गोदौवो अब्ला जोङो बिनि उनावहाय बिदिनो एसे खारैखौ होनाय जागोन आरो ना बे खारैखौ होनो थाखाय जोंनो नोंथाङा बे ओंख्रिखौ बिसिबुरजा संदों बेखौ नोङो थाल लानानै होनाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओंख्रि एसेयाव खारै बुरजा होफ्लाङोब्ला बे ओंख्रिया माने गोथाव जानाय नङा आरो ना नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो खारैखौहाय नायनानै मोजाङै होनाया मोजां नोंथां दा बिनि उनाव जोङो जेब्ला बे ओंख्रिया गोदौगोन अनलाया गोदौगोन अब्ला जोङो जेब्लाना ग्लाब ग्लाब गोदौगोन अब्लाना जोङो बै बेदर एवनानै दोननायखौ जोङो होनांगोन आरो नोंथां। दा बे बेदरखौ होखांनायनि उनावहायनो जोंहा बिदिनो नैजिबा थामजि मिनिटसो गोदौ होबावनानै